हेलौ नोंथां खोनादों ना बेखौ नोंथाङा खोनादोंब्ला जेनेबा जों दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै आरोना जोंहा सैबो औ जेनेबा खोनादोंबा नोंथां जों सानैदों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै आरो ना सावरायजागोन ना नोंथां ओरैनो दंब्ला
सावरायजागोन नोंथां थारैनो
औ जेनेबा जोङो आबाद मावनायनि सायाव सावरायनोसै आरोना नोंथां दैज्लां बोथोरनि बा मेसें बोथोरनि गासैबो बोथोरनि मा बोथोराव मा आबाद जायो बेफोरखौ माबोरै मावनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै जोंनियासो सावरायनोसै आरोना नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हानाय आबाद मावनायनि सोमोन्दै
अ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जोंनि गामि ओनसोलनि बा जोंनि आसामनि सुबुंफोरनि गुदि जिउ खुंनायनि राहा होननानै बुङोब्ला जों आबादखौनो साननानै लाजायो नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
बेबायदिनोहाय जोंङो आबाद होनना बुङोब्ला गोबां रोखोमनि आबाद दङ जेरै दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद मेसें बोथोराव मावनाय आबाद बेबायदिनोहाय जोंहा दा दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ गोबां बिबांनि मावनायखौ जों नुनो मोनसै बेनि अनगायैबो जोंहा जानाय मैगं थाइगंनि मैगं आबाद जेरै जोंनिया मैस्था फोनाय बा भेन्दि गायनाय ओं सबाय बिमा गायनाय जिंखा गायनाय गायनाय बिदि
औ
औ
बेबायदिनोहाय जोङो आबाद मावनानै मा मुलाम्फा जायो होननानै बुङोब्ला जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां सुबुंफोरानो सोरखारि साख्रि मावनायखौ जों नुनो मोना जायनि जाहोनाव जोङो सासे मोजां आबादारि जानानैब्ला जों मोजां आबाद मावनानैहाय न'खर सुंथानाय बा न'खर सोलिलांनाय गावनि गथ' गथायखौ फरायहोनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनगासिनो बेबायदिनोहाय जोंहा मेसें बोथोरावबो मा आबाद मावो होननानै बुङोब्ला जोंनि गामि ओनसोलाव जोङो मेसें बोथोरावबो गोबां बिबांनि आबाद मावनायखौ जेरै नुनो मोनगासिनो जेरैहाय बेसर फोनाय बेसर आबाद मावनाय दिसि आबाद मावनाय मटर आबाद मावनाय बेफोराहायनो लाइ लाफानि आबाद मावनाय सुखा फालेंनि आबाद बेफोरबायदि गोबां बायदि बायदि मुंजों मिथिनाय मैगं थाइगं बायदि रोखोमनि आबादफोरखौ जों मावनाय नुनो मोनसै बेनि अनगायैबो जोंहा जायखौ जोङो बरा माइ मुंजों मिथियो बे माइखौ जोङो मेसें बोथोरावबो गायनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनोहाय जोङो आबाद मावोब्लाबो गोबां मुलाम्फा जायो ओरैनो थास्लायस्लाय जोङो जोंहा जा दखरसे हा दङ बेफोरबायदि हायावबो जोङो जुदि मोजाङै आबाद मावोब्ला बेनिफ्रायबो जोंहा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जेरै जों मैगंखौ जानाय जानोथ' जोङो फैयो गायो बेनि अनगायैबो जोंहा बांद्राय बिबांनि जायोब्ला जों बेखौ बाजार बा गलाफोराव जोङो बा फालांगियारिफोरनो फानहरनानै बेनिफ्रायबो जोंहा गोबां बिबांनि मुलाम्फा मोननो हायो बेबायदियैनो जोंहा आसामनि मुंदांखा साहा बिलाइ आबाद
औ
बे आबादखौबो जोङो आसामनि गोबां बा जोंनि खाथि खाला ओनसोलनि गोबां जायगाफोराव जों मावनाय नुनो मोनो बे आबादनिफ्रायबो जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो जेरैहाय जोङो आ साहा बिलाइखौ खेबसे खाखांनायनि उनाव जों बेखौ फानहरनो फानहरोब्ला आरो बियो साननैसोनि उनावनो बियो रोदोमफिनो अब्ला जोङो बेखौ फिन खेबसेबाव खानानै फानहरबावनो हायो बेबायदिनो जोंहा आबादनिफ्रायबो गोबां मुलाम्फा जायो बा जोङो आबाद मावनायखौबो जोंनि जिउ खुंनायनि राहा लामा महरै साननानै लानो हायो आरो गोबां साख्रि मावनाय सुबुंफोराबो आबाद मावनायाव जेनेबा जों सुबुंफोरा जाय सुबुंफोरा आबाद मावनानैहाय हरो बेखौ साख्रि मावनाय सुबुंफोरनि थाखायबो आबाद मावनाया गोनांथार बा जों जा आबाद मावनानै जेरै माइ माइरं माइनिफ्रायसोथ' माइरं जायो बेफोरखौ जोङो हरोब्लासो गोबां साख्रि मावनाय सुबुंफोराबो बेखौ मोनजागोन जोंनो जानो आदार हिसाबैथ' जोंनि आसामनि सुबुंफोरा गोबाङानो ओंखाम जायखौ जोङो माइनिफ्राय सौनानै माइरं खालामनानैहाय बेखौ सङोब्ला जोंहा ओंखाम ज जायो बेखौ जों जानानै थांना थायो बेनि आरो गोबां जोंहा मैगं थाइगं ओंख्रिफोरनि गोनांथि जायो जानो थाखाय बेनि थाखायनो आं सानो जोंहा आबादा जोबोर गोनांथार होननानै बेबायदिनोहाय जोङो आबाद मावनोब्ला जोंहा मा मा जा जगारनि गोनांथि बा माबोरैहाय जोङो आबाद मावो होननानै बुङोब्ला जोंहा आबाद मावनो थाखाय हालेवनो गिबियावनो मोसौ नांगोन आरो जोंहा नांगोल जुंगाल रयना मै बायदि बायदि रोखोमनि आइजेंफोरखौ औवा ज जों बानायनाय आइजेंफोरखौ जों लानानै आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय दानि दिनावथ' गोबां बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोननाय जाला। जोङो ट्रेक्टर बा ट्रेक्टर फोरजों हालेवनानै माइ गायनायखौ ज जों नुनो मोनसै बेबायदिनो जोंहा माइ हानायखौबो माइ हाग्रा। मेचिन ओंखारबाय बेजोंहाय जों माइ हानायखौ नुनो मोनसै। आरो बेबायदिनोहाय जोंहा। माइनानैबो मेचिन ओंखारबाय जोंहा बेजोंसो माइनानाय। खौ नुनो मोनसै दानि दिनाव। नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदि आबाद मावो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
जेनेबा जोंनियाथ' दा दैज्लां बोथोर नङा होमबा जोंनिया जोंनिया दै औ औ दैज्लां बोथोराव जोंनि ओनसोलाव जेनेबा अखानि बिबाङा गोबां जायो आरो ना जोंनिबा जोंनिल' ओनसोल नङा जेनेबा आसामावनो जोंनि अखानि बिबाङा गोबां जायो जायनि जाहोनाव जोंनि। जोंनि जेनेबा आबादारिफोरा। गुबैयै दैज्लां बोथोराव जोंनिया बांसिनानो माइ आबादखौनो मावोन जेनेबा फोथाराव। मानो होनबा फोथाराव जोंनिया दैया गोबां जाना थायो नालाय बेलेग आबाद मावनो थाखाय जोंहा बेवहाय होनोमबा जाया जेनेबा न'नि बिथाफोर दंब्ला बेलेग बेवहाय खुमब्रा। बेनि अनगायैबो बायदि लेस बा भिन्दि बेफोरखौ गायनानै हायो आरो नाथाय जोंनिया दा दैज्लांफोराव फोथार गेजे जेराव जेनेबा दुब्लियाव जोंनिया। माइ आबादल' मावनो थाखाय जोंनिया मोजां जायो नालाय बेनिखायनो जों माइ आबादखौल' मावो। माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांग्रोगौ माइनि जोलै। जायखौ जोङो माइलिबो होनना बुङो बेखौ जोङो। न'आव जेनेबा माइ दंब्ला बेखौ सोमनायाबो बानायनो हायो नङाब्ला जेनेबा। जोङो बायनाबो मोनो गला दखानफोराव नार्सारिफोराव बेफोरनिखौ लाना फैखांनायनि उनाव जोंना बेनि सिगांनो। जोंहा फोथारखौ खेबसे खारायग्रोखाना लायो आरोना। जेनेबा सासे खोथिया थुलि फोथारखौबो आरो ओमफ्राय जा जा फोथाराव माइ गायगोन बे खौबो खारायग्रोना लायो बेनि उनाव जोंना औ आगोलथ' जोंनि खारायनायखौबो जेनेबा जोंनिया मोसौ मैसोजों। मावोमोन नाथाय दा जोंनि मानसिफोरा जेनेबा जौगाबोबाय। आरो जोंनिया बिगियान जोंनिया जुगाबो जौगाबोबाय बेनिखायनो जोंनिया ट्रेक्टर जेनेबा। ट्रेक्टर फिसा बा ट्रेक्टर गोदोर। हन्द ट्रेक्टर होनो जायखौ जों फिसाखौ गोद जेरै हनुमानट्रे क्टरबो होनना बुङो बेजों एवनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो जोंना। बेनि उनाव जोंना एवखांनायनि उनाव जोंना। जेनेबा जोलैखौ जोङो जेन दैयाव सोमनानै दोनो सानसेबा साननै जोंनि। फुख्रियाव फुख्रिया सो उनाव जोङो साननै थानानै बेखौ जों दैखाङो आरो ना फुख्रिनिफ्राय। दैखांनानै जों बेखौ जोंनि। उसुंदा बा जोंनि न' सिंफोराव जोङो सोनानै दोनो फेनानै। हायाव बेनि उनाव जों बेनि सायाव लाइ बिलाइ। आरो थास' लाइ बिलाइ नङाब्ला थास' बिलाइजों खोबनानै दोनो। जाहाथे बियो बिदुं मोननानै थाबैनो गाजा बेरो। बेखौबो जोङो साननै सानथामनि उनाव जोंनिया बे गाजा बेेदब्ला। जोंनि फोथार खारना होननायखौ जोङो खेबसेयैनो खामार होनानै। बा खामार होनानै आरो फोमोनखानानै जों खोथिया थुलिखौ। बेखौ खोथियाखौ बायो आरोना खोथियाखौ जोङो मा होनलाय खोथियाखौ खोथियाखौ फोयो खोथाया बोखांनायनि उनाव खोथाययानि सोरगिदिं खोथि थुरिनि सोरगिदिं जोङो जेनेबा बेरा बा नेटखौ सोंनो हायो जाहाथे जोंनिया मोसौ मैसा बेयाव गाग्लिनानै बा हाबनानै जोंनि खोथियाखौ लेथ्रा खालामा बेनि उनाव जोंना समा बेनि उनाव जोंनिया फोथारखौ खारायखांनाय नालाय बेनि उनाव जोंनिया फोथारखौ जोंनिया आलिखौ दानो आरोना आलिखौ दानो जेब्ला जेनेबा जोंनि ट्रेक्टरफोराथ' एसेबां मोजाङै जोंनिया खना खनला हाफोरनि नांजोबा नालाय बेनिखाय बेखायनो जोङो आलिखौ दानना होयो जाहाथे मोजां जायो औ बेनि उनाव जोंना आलि दानखांनायनि उनाव आरो खनसे खाम खनसे खामार होखांनायनि उनाव जोंनिया आलिखौ खोयो आलि खोखांनायनि उनाव जोंनिया खोथायाबो लावबोनो हमोलाय खोथायायाव जों हासार होयो हासार होनानै साननैसो थानानै जों खोथियाखौ फुयो आरो ना हायज्राबा थिका लिंनानै फुयो फुखांनायनि उनाव जोंना खोथिया जे जों खोथिया फांनायनि उनाव जोंना जोंनि फोथारखौ फोमोनो ट्रेक्टर लिंनानै फोमोनखांनायनि उनाव जोङो गायग्रा जेनेबा रुवानि बुङो जायखौ जोङो गामिनि आइजो माहारिफोरखौ गायनो माइ गायनो लिङो। माइ गायनो लिंनानै जों खोथियाखौ फोथार फोथार रानना होनानै बेसोरखौ माइ गायहोयो माइ गायहोखांनायनि उनाव जोंनिया माइआ साननैसो थानानै जोंनिया जेनेबा माइआ जेसे जौनो हमो अब्ला गोथां- गोथां जायोला जोंनि माइजों लोगोसे गोबां हाग्रा रज'फैयो। बे हाग्राखौ जोङो फुयो। फुखांनायनि उनाव जोंना बेवहाय हासार होयो। जाहाथे जोंनिया माइ आबादा मोजाङै जायो। बेनि उनाव जोङो साननैसो गोबाव साननैसो जेनेबा माहा थाम माहा ब्रैसो थाखांनायनि उनाव जोंनिया माइआ हानो थाखाय थियारि जायो आरो ना। अब्ला जोङो बेखौ मिसिन लिंहरनानै हायो बा मानसियाबो हायो‌। दानियाथ' जों मिसिनजोंनो हानायखौ नुदों। खेबसेयैनो नाखाना न'आव लाबोनायखौ। औ बेनि उनाव जोङो नांगौ बिबांनि माइखौ न'आव लाखियो बेनिफ्राय नांगोनि बारा जानाय माइखौ जों फानहरो। जाय जोंखौ गोबां हेफाजाब होयो माबाफोराव बेनि थाखायनो जोंना माइ आबादाव जों माइ आबादखौ मावो आरोना। जेनेब्ला जोङो दा नोंथां समा
औ नोंथां दिनैनि माइ आबादनि एबा आबाद मावनायनि आयदानि सायाव सावरायनानै नोंथांनिफ्रायबो नोंथांमोननि ओनसोलनि आबादनि सायावबो गोबां मिथिनो मोनबाय नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोनथों।